हेलौ हेलौ
औ नोंथाङा आं औ खोनादों।
खोनादों
औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ नोंथां आंनि कल खालामनायनि जाहोना बेनो जाहैबायदि आङो ओ दा जोंनि दैलां बोथोरनि बागै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ थारैनो जायो।
थारैनो नंगौ ओ दा जोङो दैलां बोथोराव मा मा ओ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे बिदिब्ला आं नोंथांनो ए एसे फोरमायनानै होनोसै अब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो।
औ जागोन नोंथां
जोंङो दाथ' जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो अब्लाथ' जोंना अखा हायो जे अखा हाबाय बेनि उनावहाय जोंङो आबाद मावनो थाखाय गिबि खेबावनो मा ओ माइ माइखौ माइ एबा माइज्लि माइज्लिखौ जोंङो गिबियावनो सोम ग्रोनानै लानाय जायो औ बेनि उनावहाय जोंङो हरनै सोमनानै दोनो दैयावहाय फुख्रि एबा फुख्रि एबा नालायाव जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जो जोङो हरनैनि उनावहाय बेखौ फुङाव थिखोयो थिखोनानै बेखौ जोङो सानसे बोरियावनो दोनो दोननायनि उनावहाय बे माइखौ जे जोङो गाजा अरनो थाखाय बस्थायाव जे गुदुं जानानै बेयो माइआ ओ सेवलाङा बेनि थाखाय जों बेखौ एसे रानस्रोनो थाखाय हरसे फोराननानै दोनो। बेनि उनावहाय बे माइआ हाय गाजाबो अरो अरनानै जों बे माइज्लिखौ फोनो थाखाय गिबियावनो हाल एवग्रोनानै लानाय जायो ओ दानि जुगावथ' जोङो मोसौखौ नुनो मोनला थ' जोङो दानि जुगावहाय टरजोंनो एवनानै बे खोथियाखौ मोनजासे एवनानै बेवहाय जों बे सोमनाय माइज्लिखौ फोनाय जायो आरो। फोनायनि उनावहाय जोङो ओ बे माइज्लिखौथ' जोङो गाय जेब्ला खोथिया मास मोनसेसोनि उनावहाय गिदिर जायो अब्ला जों बेखौहाय फोनो नांगौ जाय गायनो नांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय फार्स थनो जोङो ओ हाखौहाय हाल एवनाय बे बारखौ गिबि खेबनि हाले एव एवनायखौ बुङो जे खारायनाय ओ खारायग्रोनानै लायो खारायग्रोनानै बेनि उनावहाय जोङो आलिखौ दानो दाननायनि उनावहाय जोङो बेखौ खोनानै लायो लानानै आरोब्राव आरोबाव जे जों थ खेबसेल एवनायजों माइआ गायजाया नालाय बेनि थाखायनो जोङो ओ बेनि सेकेड टाइमावहाय ओ जेब्ला खेब-खेब्रै जायो अब्ला जों बेयावहाय सामार होयो सामार होनायनि उनावहाय आरो खेबसेबाव खेबथामावहाय सिनसा होयो बे बे थार्द टाइमनि हाल एवनायखौ बुङो जे सिनसा बेनि उनावहाय जोङ बेनि उनाव आरो खेबसेबाव खेब्रै एवनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ होनो जे बर जेब्ला बर' जायो अब्ला जोङो माइखौ गायनो थाखाय बेनि उनावहाय बयबो हौवाफोर एबा हिनजावफोर गोदोनि जुगावथ' जोङो बिदिनो सावरि जालायनानै खोथियाखौ फुनाय एबा माइखौ गायनाय जायोमोन आरो जों थ दानि जुगावहाय बिदि सावरि जालायनाय बिदि मानसि मोनला थ' जोङो हाजिरा एबा हाजिराखौनो लानानै हौवाफोर हिनजावफोर जयै जोङो खोथियाखौ लोगो नांनानै फुयो। बेनि उनावहायसो जोङो जे हौवाफोरा खोथियाखौ माइ गायनो जानाय फोथाराव हाल एवखांनायावहाय हौवाफ्रा खोथियाखौ लांनानै राननानै होयो बेनि उनावहाय हिनजावफोरा बयबो जाय जाय बिथांमोनखौ माइ गायनो थाखाय ओ हाजिरा लिंनाय जायो बिसोरो फैनानै माइ गायग्रा फोथारावहाय बे हौवाफ्रा रानना होफैनाय खोथियाखौ बेे माइखौ गायनाय जायो आरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो नोंथांमोननि साइडआवहाय माबायदि गायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जेरै दा बुंलांदों बेबायदिनो जोंनि साइदआवबो बिदिनो गायो आरो सेम औ औ नंगौ थारैनो ओ दा नोंथाङाबो माइफोरखौ गायोदां न नोंथां
औ गायो
औ
गायफेरदों आरो आंबो
बिदिनो जोङो ओ हा मोसौजों हालेवनो थाखाय जोङो मा मा गोनांथि जायो ओरैनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां जोङो मोस मोसौजों हालेवनो थाखाय गिबियावनो हाललाय नांग्रो हाललायनांग्रोगोन। आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौ नांगोन जे मोसौ हालु वा मानै नांगोन बे हालेवनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो नांगोल नांगोन। नांगोलखौ जे औवा एबा दं ओम ओ नांगोलनि थारायानो जाहैदों जे औवाजों बानायनाय। आरो जे नांगोलानो जाहैदों दंफांजों बानायनाय आरो बे ओ नांगोल जानो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे ओ लहानि जिनिस नांगौ ओ बौनो थाखाय बे-बेजोंसो खदाल बायदि एसे गोबौ बे जिनिसखौ जोङो नांगोलाव लगायनाय जायो बेनि उनावसो हायसो बे खौ लगायनानै ओ गाजोल एबा नाथजों दोसथाबनाय जायो बेनि उनावहाय जों बेखौ बेनि उनावनो बियो नांगोल जायो बेनि उनाव माय मोसौ नांगोल एबा मानसि बेथ' गासिबो ओ जेनेबा एवनो हानाय ओ उम एवनो हानाय जाहैयो नालाय बेनि उनाव जोङो बिदिनो हाल एवनो हायो आरो।
औ नंगौ नों नोंथां नोंथांनिफ्राय एसेबां आं बाथ्रा खोनानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ओ जों औ नंगौ नोंथां ओ जोङो बिदिनो आरो मा मा आबाद मावबावो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना दैज्लां बोथोराव?
दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव औ एसे एनै हागोन एद थ'ग्राबबो हाया माने दा जाखिनि आङो हायो बेखौ खौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होलांनोसै। ओ दाथ गिबियावनो जोंना दै ज्लां बोथोरावहाय जोङो जानो थाखाय माइ गायो। बेफोर माइआबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो बेफोर जाहैदों जोसा, माइब्रा, आखु आरो रनजित। बिदिनो गुबुन गोदान गोदान रोखोमनि माइबो फैयो दानि जुगावथ' माबा ओ दा बुङो जे कल्पना माइ बिदिनो ओ सत्तुर पसातुर बिदिनो गोदान गोदान रोखोमनि माइ ओंखारबाय थायो आरो नों थां औ आरो बिदिनो दैज्लां बोथोर बोथोरावहाय जोङो जेरै लेस्रा भिन्दि खांख्रिखला। खांख्रिखला आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि। जोङो थास'फोरबो मोननो हायो आरो नों थां जिंखा बिदिनो बायदिसिना। आरो नोंसिनि साइडआवहाय नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा रोखोमनि मैगं गायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
जोंनि साइडथिंबो बिदिनो ओ माइ गायखांनानै ओ बानलु गायनाय जायो बिदिनो जिंखा केरेला थायसुम बेफोरबादिनो बायदि बायदि जोगोनार बेफोरदिबो गायनाय जायो आरो नोंथां
औ थारैनो नंगौ ओ आरो जोंथ दैज्लां बोथोरावहाय नाबो गुर-गुरनो हायो जे ना गुरनो होनब्ला जोङो बर आइजोफोरा जोबद मु खुब नङा होनब्लासै नोंथां औ नंगौ।
गुरफेरबायना गुर फेराखै नोंथां
गुरफेरदों नोंथां।
औ नंगौ नामा? बिदिनो दैज्लां बोथोर। बोथोरावथ नङा होनबा नोंथां? बेयाव जोङो मा मा ना मोननाय जायो एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
बोथोरावहाय जेब्ला ना गुरनो थाङो ना गुरनो थांनो थाखा। थाखायब्लो थाखायबोथ जोंनो लाग्रा मुवा एबा गुरनो थाखाय बेसाद नां गोन बे बेसादखौ जोङो गिबियावनो बानायनो था आखाय औवा औवाखौ जोङो खाथि जिरग्रोनानै लानांगौ। जिरनायनि उनावहाय जोंङो ओम। दुरुं एबा रायदोंजों बेखौ खानानै जेखाइ आरो खबाइ बानायनानै लानाय जायो दु बेनि उनावहाय ओन बे नाखौ गुरनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो खबाइखौ जान्जियावहाय खाग्रोनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ खबायखौबो ख-खबायखौ जान्जियाव खाग्रोनानै लायो बेनि उनावहाय जोंङो जेखाय खौबो जान्जियाव थिखोनानै फारसे साइदथिंजाय नाखौ गुरनो थांनाय जायो फोथारावहाय। आरो जोङो फोथाराव बिदिनो हारसिंथ' थांखाया नालाय बयबो लोगोफोर साथाम साब्रै बिदिनो ज' जानानै थाङो आरो जोङो बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोनो जेरै एं- एंखावरि, गांजेमा, खांख्राइ, मावा ना
नाथुर ना औ।
औ आरो बिदिनो थुरि ना बामि ना ओम बेनि उनावहाय बोथिया ना बिदिनो बायदि रोखोमनि ना मोननाय जायो आरो नोंथां। औ बेनि उनावहाय जोङो बे जानो थाखाय मैथाजोंथ' जोबोर मोजां मोनखायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथां मोनो औ नोंथांमोन औ औ नोंथांमोननि औ दे बुंग्रो नोंथां।
खौ संनो था थाखायबोथ' जोंना मैथाखौ संनो थाखायबोथ' गिबि खेबावनो दंफांनिफ्राय मैथानि दंफांनिफ्राय बे औ बिलाइफोर एबा बिजौफोरखौ खाग्रोनानै ला नांगौ। बेनि उनावहाय बेवहाय एम्फौ फिथोबफोर दङ नामा? मा बेखौ जोङो मोजाङै बासिनानै ला नांगौ जे एम्फौ फिथोबफोर दङब्लाथाय जों बेखौ गारो आरो मोजांखौ बासिनानै सुयो सुनायनि उनाव हाय जों बेखौ हायो आरो हानानै बेखौ संनो थाखाय रेदि खालामनानै
औ। नंगौ नोंथां नों बुंनाया सैथो थारैनो ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होनबा नोंथां नोंथांनिफ्राय गोदान गोदान जोबोद बिदिनो बाथ्रा खोनानो मोननानै गोजोननो मोनबाय नोंथां इयुनाव नोंथांजों आरो रायज्लायनो मोनगोन होनना आसा खाबाय।
औ थारैनो नोंथां दे बिदिब्ला।
बेयावनो दोनथ'नोसै
औ।